थां खोना औ आङो नोंथांजों बर'फोरनि फोरबो फोरनि सोमोन्दै आमथिसुवा आरो खाथि गासा फोरबोनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां
औ आमथिसुवायानो जाबाय बर'फोरनि मोनसे बैसागो मागो फोरबोफोर बायदि मोनसे एंगारनो हा हायै फोरबोआरो बियो ओम बेबो मोनसे रंजाथाइ फोरबो बे फोरबोखौ बे फोरबोखौ बर'फोरा माबानि मा होनो ओम सा आमथिसुवा सानखालि बुहुमखौ सुवा जाबाय होननानै साननाय जायो आरो बे फोरबोखौ बर'फोरा बिनिखायनो आमथिसुवानि सान गेजेर हा जावनाय बिफां लाइफां दाननाय बिफाङाव गाखोनाय बाख्रि गाखोनाय खामानिफोरखौ मावनाय जाया आरो बे समावहाय आमथिसुवाखालि बयखौबो सुवा जाबाय होननानै साननायनि थाखाय ना आमथि सुवा फैनायनि सिगां सिगां बर'फोरा गोजौआव दैखांनानै दोननाय माइज्लि खौ हायाव बोख्लायनानै दोनो गोजौआव दैखांनानै दोनाब्लालायनो जोलैनि बेगरा गला जायो होननानै बर'फ्रा फोथायो आरो आमथिसुवा खालि बिफां लाइफां दानोब्लालायनो बिफां एबा हाग्रा ओ फोरा जाखांनो रोङा एबा थाब जाखांबोआ होननानै बर'फ्रा फो-फोथायो आरो बिनिखायनो गोबां न' न'नि हाग्रा आरो बिफां लाइफांफोर आरो लामानि हा ग्राफोरखौ ज' रायजोयैनो ओं ओंखारनानै जोङो गामि गामि एवनायखौ आमथिसुवानि दिनखालि नुनाय जायो आरो जोङो गोदोनि समावबो बियो सोलिदोंमोन दानि दिनावबो जों बेखौ नुनाय जायो आरो मोनफ्रोमबो गामियावनो बांसिन गामियावनो जों दासिमबो थोम बे हुदाखौ सोलिबोबाय थानाय नुदोंआरो आमथिसुवाखौ आमथिसुवा सान खौ गासै स्नि दिन फालिनाय जायो जों बर'फोरा बे सिनि दिन सानाव बर'फोरा न'खर न'खर हाबलायनानै थाइजौ, खान्थाल, फिथाइ सामथाइ बायदिसिना फिथाइ सामथाइ जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो जोबथा सानखालि जोङो बर'फोरा न' बां सिबग्रा हासिब हानि सा संग्रा दो दोख्ला गारहरजोबनायखौ गोन ओ गारहरजोबनाय जों नुनो मोननाय जायो आरो गारहरजोबनानै गोदान लानायखौ जों नुनो मोनो नुनो मोननाय जायो आरो। बिनि उनाव जि जोम सुस्रांनानै न' आरि लेरस्रांनानै जोङो ओ बर'फोरनि गुदि धोरोम बाथ खौ बाथौ धोरोमनि बादियै बाथौआवहाय
साखि सावनाय जायो आरो आलारि बाथि सुवाया खार थों होननानै जोङो सोरहाबा सोरहाबा फुजा होयो ओमफ्राय उम खायफा बाथिल' सावनानै फोथारनानै लायो आरो बिनि अनगायैबो जोङो खाथि गासा सावनायाबो बर'फोरनि मोनसे एंगारनो हायै फोरबो। बे फोरबोआव जोङो बाराद्राय गाजा गोमजायै खुंनाय जायाब्लाबो आबादजों लोब्बा थानाय बे फोरबोखौ बर'फ्रा खुंनो खुंनो गारबोआखै आरो दासिमबो। गोदो गोदायनिफ्रायनिनो खुंबोबाय थानायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो। खाथि गासा सावनाया सावनाय बे फोरबोखौ असमिया समाजावबो नुनो मोननाय जायो असमिया समाजाव कारतिक बिहु एबा खङालि बिहु मुङै बुंनाय जायो आरो बे फोरबोखौ बे फोरबोखौ असमिया माबा बे फोरबोखौ आसिन दाननि जोबथा साननि मोनाबिलियाव खुंनाय जायो आरो। बर'फ्रा बे फोरबोआव जानाय लोंनाय रंजानाय बाजानाय गैयाब्लाबो जोबोर सरासनस्रायै रंजा बाजायै बे फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो। फोरबो खालि बे फोरबोखालि थराय फुनाय सोमखोर दुब्लि बारियाव। मोनाबिलि जानाय लोगो लोगो जेवारि बाथि सावहैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। हा हानि बाथि एबा थाइगिर खङाव थाव गुबै होना बाथिखौ सावनाय जायो आरो खोमसि मोनाबिलि समाव जेवारि सिरिथा जोंनायजों जोङो जोंनि दुब्लि बारिखौ जोबोद समायना नुनाय जायो दुब्लिबारिनि अनगायैबो जोङो न'नि बाथौ गुदि बाख्रि गुदि गलि ओंखाम संग्रा न'फ्रावबो बाथि एबा साखि सावनाय जायो आरो जोङो खाथि दान हाबजेनन्नाय आगोल मोनाबिलियाव अर सावनानै खुंनाय फोरबोखौनो जोङो बर'फ्रा खाथि गासा सावनाय होननानै बुंनाय जायो आरो हाबा जायो एबा सिख्लाफ्रा जि जानायाव बाहायग्रा सेवारि लाना दुब्लि बारियाव थाङो आरो। बे दिनखालि सेवारिखौ दु ब्लियाव लाना थाव गुबैजों मोजाङै हुगारनाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनावहाय सेवारिजों माइ बिफांफ्राव खुब्लिलाङोब्लालायनो जों बेजों बर'फ्रा फोथायो आरो। माइ बिदांफ्रा सेवारि बायदिनो उम गोगो गोलाव आरो रुमबां रुमबां जाथारो होननानै बर'फ्रा फोथ फोथायो आरो बे बाथ्राखौ दासिमबो जों फोथायनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेनिखायनो आबादजों लोब्बा गोनां बे फोरबोखौ खुंनायनि गोबां ओंथि सिङाव हाबनानै थानायखौ जों नुनो मोननाय जायो दैज्लांआव जोबोद दुखु जोबोद दुखु सहायनाय बिखानि थैखौ दै खालामना मावनाय आबादा जाहाथे फेलें दाजाथों बिनि थाखायनो बे फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो जोङो नोंथां
औ
बाथौआरि बर'फ्रा गासा सावनाय बाथौ गुदियाव आर'ज गाबो बे फोरबोखौ खुंनायनि गेजेरजों दुब्लिनि माइ आबादफ्रा हाम आदा जा थों एबा गाज्रि दाजाथों एम्फौ एनलाफ्रा आबादजों दा जाजाथों आबादा गाहाम जाथों बेखौ हास्थायनाय जायो आरो। बिदिनो आफा बोराइ बाथौनाव आर'ज गाबनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। बिनि उनावहाय दसेनि हाबाफारि लानानै बर' समाजाव बे सुबुं फोरबोखौ जोबोद गाजा गोमजायै बा रंजा बाजायोै गोसो ओम गोसो खुसियै जोङो खुंबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बियो दासिमबो सोलिबोबाय थानायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो बिदिब्ला आंनि बुंनांगौआ एसेयावनोसैमोन आं सावरायनाया जोब्बाय नोंथां नोंथाङाबो आंजों माबा मोनसे सावरायनो दङ नामा?
औ नोंथां आं नोंथाङा मा होनो जोंना बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि बयनिख्रुबो देरसन मा होनो रंजालि फोरबो बैसागोनि सोमोन्दै नोंथांनाबो एसे फोरमायनोसै जागोन ना नोंथां?
औ जागोन नोंथां
जोंनिया मा होनो बैसागोनि जागायनाय साना जोंना मा सैथ्र दाननि जोबथा साननिखालि जोंना मा बैसागो फोरबोखौ फालिजेननाय जायो आरोना जोंना मा होनो सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि जोंना मा मोसौ बैसागु फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां बेनो मोसौ बै सागोमा नि थाखाय होननाय जायो जेनेबा जोंना बे दिन खालि जोंना मोसौफोरखौ जों नामा सिबिनाय बा मा होनो एसे मा होनो जोथोन लानाय जायो आरोना जोंना मोसौ बैसागखौ बेयाव जोंना बिदनखालि मा खालामो जोंना न'खरावनो मोननाय जोंना मा लाव फिथाइ फान्थाव फिथाइ बा हालदै हानानै जों नामा लायो नङा होमबा नोंथां बेखौ जोङो आरो मा खालामो बेखौ जोंना औवानि थेव लिरनानै बेयाव सुयै सुयै लायै नङा होमबा नोंथां माला बायदिनो आरो जोंना मा खालामो थौ एबा मा होनो सारायफोरनि हांगार हनानै जों मा थाव गुबैजों लगायनानै जोङो नोलो एबा थाराइफोरजों जोङो मा दोलो एबा थाराइखौ जों मोनथाम मोनथाम खाजोबनानै मोसौनि मोदोमफोराव थफा थफि दागो होयो नङा होमबा नोंथां
अ औ
फाय बिनि उनाव जोंना मा खालामो बे मा होनो जोंना बै माखासे रायदों दिग्लिलेवा आरो मोखोन बिबार जोंङो मा होना बुथुमनानै लायो नङा होमबा नोंथां
औ
खामनाय जायो ओरै मा होनो बाथौफोराव बाथौ मोखाङाव खानानै होनाय जायो न'फोरनि खना खनायाव थोबनानै होनाय जायो नङा मोन नोंथां मोनफा मोनफा लानानै जोंना रायदों मोनसे दिगि लुवा मोनसे दालाय मोनसे ओमफाय मा होनो मखोन बिबार मोनसे ओमफाय जों बै दहाय मा होन फान्थाव हालदै आरो माबानि लावनि माला सुनानै लादोंमोन ना बेखौ मोनसे मोननै थुनानै होनाय जायो नङा होमबा नोंथां? बियो जोंनिया मा गोदो गोदाय जों मा होनो मिथिस'यै समनिफ्रायनो जोंना बर'फोरा फालिबोनाय मोनसे नेम बैसागो दिनाव नङा होनोमबा नोंथां मोसौ बैसागोआव
औ औ
बिदि खालामखांनायनि उनाव मा खालामो जोंनिया बै जोंना माखासे आग्लायनाय लाव फान्थ थाव बा हालदैफोर थायो नङा होमबा नोंथां आरो जोंना बिदिलेवानि लावथि मोनसे लानानै नामान बे लाव फान्थावखौ मा होनो मोसौफोरनि मोदोमाव सारै सारै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोर एर हानजा हानजा जोंनि मोसौआ जालद बलद बलद जा बिदि होनलायनानै सल' खनलायनानै जोंना मा बे फान्थाव हालदै बेफोर हानायफोरखौ जोंना मा सारै सारै जोंना मोसौखौमा दैमाफोराव खिथायनो लाङो नङा होनबा नोंथां बेबायदिनो जोंना बयबो गामिनि ज' जालायनानै रंजा बाजायो जोंना गामिनि दैमाफोराव जोंना मा मोसौफोरखौ थुखैलायनाय जायो नङा होमबा नोंथां गावबा गावनि मोसौफोरखौ ज' लांनानै बिनि उनाव मा होनो जेब्ला मोसौफोरखौ थुखैखांगोन होनबा बयबो मा बेखौ उदाङै ऐदिनखालि मोसौ बैसागो नालाय। जोंना दिरुंफोरजों खायालाबानो उदाङै आगारनानै होनाय जायो नङा होमबा नोंथां? गावसोरनि गोसोबायदि जेनेबा माबाथों गांसोफोरखौ जाहैथों होननानै जों नामा आगारनानै होनाय जायो नङा होमबा नोंथां? जोंहा बे मोसौ बैसागोखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो होनबा जोंहा मोसौफोरनि गाहाम जेनेबा जोंना मोसौफोरासो जोंनि मा होनो आबाद मावनाय एबा जोंनि खामानिफोराव जोंनि मा होनो हेफाजाब होयो नङा होमबा मोसौफोरा जोंना बोसोरै बोसोर मा होनो बयनि मोसौआ गाहाम देहायाबा मोजाङै मोजां मा होनो एरथों बिदि होननानै मा होनो बे मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो आरोना जोंनाया बेनि उनाव जेब्ला मा होनो जोंना
मोसौ बैसागो जोबब्ला जोंनिया मा होनजायो अखाानायै जोंनिया मा जायो मानसि बैसागो जायो नङा होमबा नोंथां? बैसाग दाननि सेथि माबानिफ्राय सेथि अक्ट'निफ्रायनो जोंनिया मा जागायो एबारनिया जोंना मानसि बैसागो जायो आरोना जोंना बे मानसि बैसागोआव गिबियाव जोंनिया मा खालामो न'फोरखौ सोरबा जेनेबा सिबस्रां सिुस्रांबा लिरस्रांनानै बाथौ लिरस्रांनानै मानसिफ्राबो दुगैस्रां लोबस्रां मा होनो गोदान सिफोर गाननानै जोंना मा खालामो न'खराव मा होनो गावबाागाव नेम बायदियै जोंना आलारि बाथिबो सावनाय जायो नङा होमबा नोंथां? बिनि उनाव मा होनो उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ खुलुमनाय जायो। आरो गिदिरफ्रा बोरै होयो नङा होनबा नोंथां? आरो मा होनदों ना बैसागो दिनाव जोंना मा सौराय जानाय नेमबो दं नङा होनबा नों जोंना बे सौराइखौ माबोरै मोनो होनबा जोंना माइब्रा माइरंखौ जेनेबा सोमनानै लानानै बेखौ मा होनो एसे मा होनो सारायाव लाद्रा लाद्रा एवनानै लागोन बेनि उनाव मा होनो उवाल गायहैनायाव देनानै लागोन आरो ना नङा होनबा नोंथां बेखौ जोंनियाव साहाफोरजों जानायजों होनाय जायो आरोना होननानै बेबायदिनो आरो मा बैसागु जोंनिया न'खर न'खर नागिरनाय हुदाबो नङा होनबा नोंथां? जोंना बे न'खर न'खर मागिनायाव बे सौराइफोरखौबो होनाय जायो आरो जायफोरा मा होनो सोरनावबा जेनेबा जोंना माखासे जौ बिदैफोर लोंनाय हुदा दंना जोंना बर'फोरनि नेमा जायफोरा माने जौ बिदैफोर लोङो बेफोरनो जौ बिदै होनाय जायो आरोना आरो जायफोरा जौफोर लोङा बेफोरनो थान्दा एबा मा होनो माखासे गाइखेरनि साफोर होनाय जायो नङा होनबा नोंथां? आरो जोंना बुंखानाय दङ दहाय मा होनो सौराइ देनानै लायोना जोंआ बे सौराइफोरखौबो होनाय जायो। आरो ना साफोरजों आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंना मागिनाया माखासे मा होनो जेनेबा मा गेलनायफोराव गावसोरनि गोेजेराव सोरबा जा जेसे हायो मा होनो थाइसे थाइनै रां रुफाफोर हरो नङा होनबा नोंथां? आरो मा सोरहाबा माइरं हरगोन सोरहाबा जेनेबा दावदैफोरखौ बेफोरबायदिखौ खालामो। जेब्ला जों मा होनो बिनिबो न'खर न'खर मानिखागोन होमब्ला बयबो जेनेबा ज' जालायनानै जोंनियाबो बेफोरखौ ज' संनानै रंजा बाजा मा होनो माबानानै संनानै जायो आरोना। मा होनो ज' बयबो गोरोबलायनानै ओमफ्राय बिनि उनाव जोंना मा गामियाव जोंना मा जोंनि मा होनो जोंना बर'नि हारिमुफोरखौ दामनाय देनाय गाननाय जोमनाय बे बर'नि जेरै मा होनो दोरोङारि माखासे सल'बाथाफोर बेफोरखौ मा होनो फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोंना मा बयनिबो गामि गामि मा खालामनाय जायो जोंना माखासे हारिमुवारि मा होनो फालिथायफोरबो लानाय जायो नङा होनबा जोंना नोंथां? जोंङा गोदोनि फालिबोनाय माखासे गेलेनाय जोंना जेरै मा होनो काबादिफोर गेलेनाय बल गेलेनाय आरो मा होनो थालिर बिफां गाखोनाय हांसो हमनाय बेफोरबायदि खेला होनाय जायो नङा होमबा नोंथां आरो जोंना बेनि थाखाइ मा बान्था होनायबो जायो आरो माखासे जोंना मोसानाय सल' खननाय